अ खुलुमबाय औ खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि औ दे बुं नोंथां।
जोंङो दायो ओ टपिक्सनि सायाव जोंङो रायलायनो सानदों नोंथांजों टपिक्सखौ टपिक्सखौ जोंङो बर'नि बर'नि गान्नाय-जोमनाय, दानाय-लुनायनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ हागोन नोंथां बर'नि गाननाय जोमनाय
औ
रायलाय जायो नोंथां राय ओ ओमबा गाननाय जोमनाय होनोबाथ बर'याथ गुबैयै गामसा, दख'ना, फास्रा बेनो नंङा होनबा नोंथां?
औ जोंहा आलादा आलादा हि साबै जोंहा बर'हिसाबै आलादा हिसाबै ड्रेस थाबाय।
औ ड्रेस थाबाय बे गानग्रा जोमग्रायानो बर'नि औ बर'नि उम गुबै गानग्रा जोमग्रायानो जाहैबाय हारिमु एबा हारि हिसाबै गुबै गानग्रायानो जाबाय हौवाफोरनिया गामसा थाहैबाय बेखि आरनाइ थाहैबाय बेनिगहाय बे ओ आइजोफोरना जाहैबाय दख'ना आरो फास्रा आ औ दख'ना फास्रा होनोब्ला बेखौ जों ओ गुबैयै आगोलाव न'आवनो ओ दानानै गाननाय जायोमोन आरो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ
बेखौ जोंङो न'आवनो दानानै गानोबा जोंना ओ मा जायो ओ बायदिसिना आगरबो एरोमोन । बेयाव नंङा होमबा नोंथां?
उम नंगौ नंगौ।
बायदिसिना आगरनानै जोंङो ओ गाव गावनो देलायोमोन आरो नंङा होमबा नोंथां? बे जों लोगोसे ङो गाननाय गाम बे गाननाय गामसाखौथ जों दानि मेसिनजों दानायखोसो आबां जाबां जों बायना लाना गानो गाननायखो नुयो आरो। औ ओ मानो होनोब्ला जोंनिया दानिया आइजोफोरा ओ किसुमाना बहुदानो दानो रोंगो थेवबाबो दाला आरो बुहुद गोदान जोलै थ रोंखायानो बेनि जाहोनाव जों दा ओ बांगालफोरनि बानायनाय बेफोरखौसो गाननो गोनां जायो आरो नंङा होमबा नोंथां? ओ नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे बुंदो
आंबो गाननाय जोमनाय होनोबा जोंनि बर'नि हारिमु जोंहा कालसार हिसाबै जा जोंहा गोबां सिनायथि हिसाबै जोंहा द'खना बेफोरखौनो जोङो गाननानै जोङो मोजां नुयो नङा होमबा
औ मोजां नुयो नोंथां।
हारि हिसाबै सिनायथि सिनायथि मोननाय जायो उम
ओरैनो नोंथां बे ओ गामसाखौ ओ नोंथाङा ओ बैसागो बोथोराव ओ गानना मोजां मोनो ना मोना ना? ओरैनो थानाय समावबो गामसा गानो नोंथाङा
जोङो गामसा होनोबा जोङो ओरैनो नआव थानायावबो बाहायना बाहायनाय फ्रायानो जों बाहायनाय जायो नङा होमबा? गामसा जोङो बैसाग गो बैसागो मागो दमासियाव जोङो। जोङो गामसा हिनजावफोरा हिनजाव महरै जोङो दख' ना गाननानै जुदि जोङो रंजायो बाजायो अब्ला जोंहा हारि हिसाबैबो सिनायथि बा सिनायजानाय नङा होमबा? जोंहा बर' होननानै जोंहा जोंनि आलादा द्रेसखा जोंहा बियो। जोंहा गुबुनजों गुबुनजों मिलायखाया माने।
दख'ना होननाय जिनिस- जिनिसाथ' जोंना आर'नाइ द ख'नायाथ' जोंना जि आइ औ बेथ' जोंना जि आइ टेग मोनबाय नङा होमबा नोथां? औ बेफोर बुस्थुआ ओ हाबना थानाय लोगो लोगोनो जों माने सिकुर जाबाय आरो माने। बेखौ रावबो बा खावनानै लांनो हालि आरो
खावनानै लांनो हाला।
ओ बेबो मोजां जे खामानि जादों आरो सोरखारनि ओ बेखौ आङो माने साबायखर होयो आरो। ओ लोगोसेनो बे ओ नोंथांमोननि एरियायाव ओ सि दानाय हुदाया दङना गैलि दा?
नो दायो दा जोंनियाव ओ बुंनो थाङोबा सि दानाय होनोबा नर्मेलि जोङो दा। आर'नाइ आरो गामसाखौल' दानाय नुनो मोनोसै
औ
दख'ना होनबाथ' जोंनियाव दायो रोंगौथि गोरों मानसियानो बहुद खम जालांबाय। दख'ना दायो होमबाबो जोंनियाव ओरैनो न'आव गाननो हिसाबै माथा माथा हिसाबै नर्मेल दख'ना बेखौ जोङो दानानै न'आव गाननायखौ नुनो मोनदों ।खिन्थु जोंनि गोदोनि दिनाव गोदोनि मानसिफोरखौ नायोबा जोङो ओ
औ
माबा मोबलिब आगर गोबां गोबां आगर नायनोबो मोजां नुयोमोन न'आव दानानैनो गाननायखौ जों नुबोनो मोनदों
औ ओ होमबा बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेबायदि सि दाना गाननाया एसे खमायबाय आरो न नोंथां
खमायबाय खमायबाय बहुद खमायदों जोङो नर्मेल गामसाखौल' दानाय नुयो जायो गामसा आ आर'नायनाय
आरो बै माबाखौ दायो नामाथाय ब बियान फालि बे हारसा
बियान फालि बियान फालि बियान फालि बिहु फालि होनो बिहु फालि बेखौ बो दायो औ बिहु फालि बेफोर ओैनो जेनेबा नर्मेल नालाय जेनेबा दा दानि मानसिफोरा जोंनि बर'फोरा मा जाखो आगर एरनो रोंला आगरखौ गोसोआव गैला मा आगर आगरानो गोमालांबाय गोदोनि आगर गरानो गोमालांबाय दानि जुगाव मेसिनाव मा दादो मा थादो
औ
जोङो मेचिनाव दानायफोरखोसो गाननाय नुयो
ओम ओ नोंथांआ गामसा गानना मोजां मोनो ना
गामसा गानो मोजां मोनो
हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां औ गामसा मोजां मोनोना नोंथाङा
आं एनि टाइम न'आव थाबाबो गामसाखौनो गानखायो
औ थिगानो दङब्ला थिगानो ओ गामसा होनबाथ' जों गारनोनो हाखाया आरो आर'नाइ होनोबाबो जों गारनो हाया
आर'नाइ साफ्रोम आर'नाइ होनोबा जोंनि बर' साफ्रोम सुबुंफोरनियावनो आर'नाइ गांसेया कम्पालसरि थाखायो आर'नाइ ओ आर'नायानो जोंनि जि आइटेक मोननायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि हो होनायाव बिहोमा होयो
औ नंगौ नोंथां दा जोङो जेरावखि थाङा मानो हायोबा जों गामसा गानना थांबाय एसे मोजां जायो आरो ना हाजार गोजान जा औ नाथाय किसुमान ओ इनसिकुर फिल खालामो आरोखि किसुमान समाव किसुमान
जोङो जायगा लायै जायगा जोङो गाननांगो किन्तु जायगाखौ नायनानै जोङो गाननो हाया गोबां मानसियानो जोंहा आजिखालिनि दिनाव गोबां मानसिजों गोबां सुबुंजों जोंहा बायदिसिना अफिस आदालत बा माबा मोनसेयाव थाङोबा जोङो गामसाखौबो गानद्राय जाया बे हिसाबै जोङो गामसा गानो होनना बुंबा जों बर' बा जोङो जोंनि जायगायावनो थानानै गामसाखौ गाननानै जोङो गिदिंनोबो हायो जोङो गोसोबा जोङो टाउन सहराव टाउन सहराव गानलांनो हायो जों जायजों लोगो हमनांगौ गैया जोङो बेफोर जायगायाव जोङो गामसाखौ बाहायनो हायो।
औ नाथाय किसुमान समायाव गानजाया आरो नोंथां अ
औ औ
ओ दानि जुगनि आइजोफोरा दख'ना गाननायनि सायाव नोंथाङा ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा
दानि जुगनि आइजोफोरा दख'ना होनोबाथ' दख'नाखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा मा खालामनो सानदों दायो जोंनि बर' माहारिया दा मा दख'नाखौ माबा मोनसे फेस्टिभेलावल' बाहायग्रा जाबाय जेला फेस्टिभेल गैया। जोंनि द' दख'नाखौ न'आव थाबाबो। दानि जुगाव दख'नाखौनो गाननाय नुनो थांबावला।
औ
जोंङो नायखिनो सोरबा माबा बेलेग बेलेग दड्रेसखौसो गाननाय नुयो जों
औ नाथाय ओ जोङो बे, दख'नाखौ जोङो बे समाव मा जायो नोंथां ओ ओ आगोलनि दिनाव जोङो स्कुल इउनिफर्म हिसाबैबो गाननायनो नुयोमोन, ओ स्टुदेन्टफोरखौ औ नाथाय बे, बेफोरखौबो जों दा सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो दा नोङो ओ सरकारानो गाननाय जोमनाय स्कुलनि इउनिफर्मखौ हरो नालाय। बिसोर हरोबा मा औ हरोबा मा खालामदों बिसोरो। ओ इउनिफर्मखौ गावसोरनि गोसो मथे सुइदार सुथाबना हरदों, हरोबा बै ओ औ हाइस्कुल, नाय लोगो लोगो जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरा हिन्जावसाफोरा दख'ना गानोमोन नालाय, बिसोर दा गाननोमोनला माने ओ हाब फरायसालिया बा सरकारा जा हरदों बेखौ बिसोरो गानना थांनायखौ जों नुसै आरो आं सानो बे जोंनिया ओ हारिमुवा, एसे थालांगोन मानो होनबा जोङो ए, ओरैनोबाबोथ' जोङो दख'ना गानना थाबाय थाया नालाय फरायसालि थांनाय टाइमाव जि गानो। जिगा जागानो बेखिनियानो जोंनिया हारिमु हिसाबै नुयोमोनबा मानसि फोरा बेरखाङोमोन नाथाय ओ गुबुन समावथ' जोङो फ्राय ओ- दख'ना गाननानै थायाना मानसिफोरा,
थाया दान दानि जुगाव दा स्कुलाव जोङो स्टुडेन्ट होनना बुंबा स्टुडेन्टआ खालि जोङो गोदोनि दिनाव दख'ना गानलांनाय जायो मोनसे सासे स्टुडेन्टआ। न' न'आव थाबाथ' गाननायानो जाखाया
गानायानो जाखाया दा बे बुस्थु बुस्थु आबो माने जोंनिया गोमारो आरो बुस्थुआ बे
खिन्थु जोंनि बे दख'ना खोमालांनो बा दखनाखौ गारनानै गावसिनि मेसिनाव बानायनाय जिखौ हरदों।
औ
औ बेबायदि बानायोबा जोंनि बर' सिनायथि बा जोंनि बर' हारिनि मोनसे जे सिनायथिया गोमालांगोन आरो
गोमालांगोन ओ- दा बेफोरखौ जोङो, जोङो बुंनांगोन बा रायजोआव समाजाव बेखिनिखौ जोङो गोहोम खोलैनांगोन सरखारनिसिम, सहैनो थाखाय बेफोर खोथा
औ
औ नोंथा
दख'नाखौ बोरै बानायो। बुंनो हागोन नामा? नोंथाङा दख'ना बानायनाय गो- गोदोनि दिनाव मारै बानायोमोन दानि जुग गमारि बानायो दख'नाखौ
औ नोंथां बेखौ उननि समाव रायज्लायसिगोन नामा? मानो होनबा दा। समाबो जाबायसे आ औ। उननि समाव रायलायनिसै नोंथां। औ नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय दोनथ'नोसै
खुलुमबाय,
ओं दे,